नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादों ना?
औ आं खोनादों औ।
औ जोबोद मोजां आं दा बे समाव नोंथां। औ मोनसे गोनांथार जोंनि बर'निनो। सावरायनो गोनां आयदानि बागै सावरायनो होननानैसो कल खालामदों नोंथाङा बे समाव आंनो जि मिनिटनि थाखाय सम होनो हागोना
नंगौ नंगौ नोंथां हागोन
औ अब्ला जोंनि सावरायनो गोनां आयदाखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होदिनि जाहाथे नोंथाङाबो बे आयदानि सोमोन्दै मिथिनो हायो दा आयदानि मुङानो जाहैबाय जोंहा बर'फोरनि गेजेराव माखासे गोदोनिफ्रायनो सुबुं फोथायनाय जेरै ओ खाना फोथायनाय आरो सुबुं फोथायनाय बे मोननै दङ नाथाय जों खाना फोथायनायखौ लायालासिनो सुबुं फोथायनायनि सायाव सावरायनो होननानै आं नोंथांजों ओ बे समाव ओ लाइनाव दं आरो अब्ला आंनो जागाय दिनि नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
औ दा सुबुं फोथायनाय होनोब्ला जों बेखौनो सिगाङाव मिथिनो हायो बर'फोरा ओ सिगां गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माखासे सोदोमस्रि गोनां संसार जाबोनाय हिसाबै बेफोरबायदि माखासे से खोथाफोरखौ बा मोजां सानखांनायनि गेजेरजों माखौ मावजायो माखौ मावजाया माबायदि मावनांगौ बेफोरनि गियान दं दा बेनिखायनो जोङो माखासे गियानफोरखौ आथिखालसिम जों खुगा खुगा बिनि खुगा बिनि खुगा खोनाबोनानै ओ दासिम जों मोननो हादों आरो जाय मोनदों बेबो थारैनो सैथो दा बे हिसाबैनो आं बिनि माखासे बिदिन्थिफोरखौ नोंथांनि सिगाङाव बेखेवनानै ओ सावरायदिनि
नोंगौ नोंथां
दा बेनो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि जेरै सुबुं फोथायनाय बर'फोरा जेब्ला ओम माबायाव हमनानै ला हमनानै ला माने मैगं हायो अब्ला बै मैगं हाखांनाय सासे हिन्जावसाखौ गाहायै मैगं हानायाव बर' हिन्जावफोरा बिफाव लायो हौवाफोरखौ बारा मैगं हानाय नुनो मोना जोङो गाहायै दा बर' हिनजावफोरखौ गथ'फोरखौ बा सिख्लासाफोरखौ ओ जोंनि बिमाफोरा बा बिमानैै बियानै बिबै बेफोरबायदि ओरै बुङो आरो ना ओ बे दाखोरा नों मैगंखौ सायखांबाय नालाय दा दाखोरखौ सिबखांनानै गारहैनो होयो आरो सानावबा बेहाय मोननै दङ सानाव मोनसे मोनायाव मोनसे जुदि ओ साननिखौ आं बुंग्रोनि दे नोङो मैगंखौ सायखांबाय जेब्ला बेहाय सायखांनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे दाखोर जाबोरो ओंखारो दा बेखौ सिबखांनानै गारहैनांगौ नङाबोला बिखुनजो रांखिनि मोनगोन बेफोरबायदि खोथाखौ जों जंखायनाय रावै मोननो हायो ओ नोंथां औ दा बेनो जोङो ओ बेनि खारना बेनो आं बिनि साइन्टिफिक एनालइसिसखौबो बिजिरनानै होगोन मानो होनबा बे जेराव सैदो दा बिदि खालामनाय माने सासे गथ'खौ जों फोरोंनाय बेखौ जों डाइरेक्टलि बेखौ मावथारनांगौ बिदि ओ बुङाल'सैनो इनडाइरेक्टलि बेखौ जोङो ओ जंखायनाय आरो अ अननायै आरो मोनसे बायद' था हिसाबै थिननाय जायो आरो मानो होनबा नों बेखौ मावखांखाबाय नालाय नों बेखौ सि गारहैयाब्ला सोर गारहैबावगोन ओंखायनो नोंनो मावदोंब्ला नोंनो गारहैदों बेफोरबायदि ओ बे ओंथिखौ फोरमायनायखौ मोननो हायो आरो जोंङो दा
नोंगौ नोंथां
औ दा बेनिफ्राय जों मोननो हाबावो ओ जेब्ला सासे ओ दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा सिलाफ्रा बर'नि सिथ्लायाथ' गुवार जायो खल सिला थायो न'नि गाहाय सिला दा बे हिसाबाव जोंहा दैख्लाङाव बिराद फिस्ला जायो सिथ्लाफोरा बेनिखायनो ओ बुङो आरोना हौवा जुदि सोरबाफोर हौवा मानसिफ्रा खदालफोर बाननानै सिलाजों थांदोंब्ला बेखौ हामा सों सिला गेजेरजों खदाल बाननानै थांनो हामा बिदिल' होनगोन आरो
उम
दा बे मानि थाखाय हामा बेबो मोनसे सुबुं फोथायनायनि गेजेराव गोग्लैयो दा बेखौ आं फोरमायनानै होगोन नोंथांनि सिगाङाव
नोंगौ
हामा होनाय माने ओरैबायदि जोंहा सिलाया अलरेडि दैज्लां बादामालि खायो आरो हाब्रु जायो सिथ्लाफोरा जोंनिया जेराव औ दा बे सिलाजों जुदि खदाल लाङोब्ला खदाला जोंहा जेराव गोबौ आरो लहा बुस्थु गोबाव जायो हा जावनाय हिसाबै नोङो थाबायलांबाय थाबाय बे समावनो बोरैबा नों गाजलिद फ्रांबायलायनो सिदलायाव दा गाज्ललिनाय लोगो लोगो नोंहा खदाल दं आखाइयाव हाथियार दा बेबायदियै जुदि बैयो ओ खदालाव जुदि नोंहा आथिंफोर आखाइफोर नाङोबा जोखोम जायो। दा बेनि थाखायनो माने जोङो खदाल खौ सिला गेजेरजों बाननानै थांनो नाङा होननानै बुङो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जों मोनबावो ओ सिला गेजेराव औवा बाननानै दोनफैनो नाङा जुदि दोनफैयोब्ला जोंहा मोनसे ओ गाज्रि मोनसे नेगेटिभ ओ माबाखौ फोरमायनाय जायो होननानै जों साननानै लायो आरो नोंथां दा बे नेगेटिभ थट जेराव मोनसे नेगेटिभ ओ एनारजि साननाय बे ओरैबायदि जायैबाय जेब्ला जोङो मोनसे न'खराव मानसि थैयो बै समावसो जोङो बर'फोरा औवाजों बाननानै लाङो नङा होमबाल नोंथां दा बेनि थाखाय जोङो औवाखौ दोनफैयो दा जुदि नोंहा बेबायदि ओ जाथाय ओ खर्म'फोर जाथाय जायाखैब्ला जुदि बेै औवाखौ दोनफैदोंबा सिला गेजेराव औवा बारनानै दोनफैदोंमोना नों माने बेखौ लेंहरनाय बायदि जायो आरो नोंथा बेदि बेनि थाखायनो माने औवाखौ दाननानै सिला गेजेराव दोनफैनो नाङा होननानै जों बर' समाजाव हामा होननानै फोथायो आरो नोंथां
फ्राय बिनिफ्राय जों मोननो हाबावो ओ जोंहा गोबां बेबायदि सुबुं फोथायनाय दं मानो होनबा ओ जों बेबायदि आब्रुथि गोनाङै संसार जाबोनाय हारि हिसाबै जों मोननो थांबावो दा बे मोनसे ओं हिनजावफोरनि
दा बिदिबा नोंथां आं इसे बुंबाव बुंनोसै नामा?
नंगौ।
औ थारमाने जोंना मा जायो बर' हारियावहा मोननैसो फोथायनाय दं आरो माने हमना ला आ जोङो जेब्ला आ फुङावहा जोङो माखासे खामानिनि थाखाय ओंखारलांदों आरोना। नोंथां औ। माबा मोनसे खामानि थाखाय ओंखारलांदों फुङावनो इसे सानना मोजां गोसो साननानै खामानि जागोन ओंखारलांदों नाथाय आ जोंनावथ' गोदो बेबायदि आ जोंहा खान्थिफोर दंमोन। जेब्ला जों दैहु लानानै जों दै रोगानाय जायोमोन नङा होमबा जोंहा दैखर फोरा गोजानावसो थायोमोन गामि मोनसेयाव मोनसे बिदि मोननै बिदि दैखर थायोमोन दा हाथिखालावथ' जोंहा आ गावबा गाव न'खरावनो थायो। आ मटरफोर लागायो कारेन्टजों, मोब्लिबजों होनाय नाथाय गोदो बिबादि जो ओ दैहु लाना रोगानायसो नुयोमोन आरोना बेखायनो माखासे सुबुंफ्रा थाङोमोन बेबायदि फोथायनाय दंमोन आरो जेब्ला आ दैहु खालि नुयो खालि दैहु माने लायनो थांनाय समाव लोगो मोनबाय आरोना बियो मानथिया
नांगौ।
ओंखारलांनायावहा अबेबा खामानिया बिथिङा फोथायबाय आरो ओइ आंहा दिनै खामानि जानाय नोंला आं दिनै दैहु खालि नुबाय होननानै आरोना। बेबायदि मोनसे फोथायनाय दं आरो औ ओमफ्राय उनाव जुदि आ खामानिया जामारासैब्ला थांनानैबो अब्लानिया बिथाङा सान सिगाङाव नंमारगौ बै आं दैह दैहु दैहु खालि नुनाया आ आंनि खामानिया जायासै होननाय औ जामारबाय औ जुदि खामानि जा नाय मोनबाथ' सानफिनामोन नोंथाङा बे खोथाखौ औ माने बिथाङा खामानि जानायावनो गोसो खुसियै माने बेफोरखौ सान रोंलामोन आरोना।
औ बेबायदि आरो इसे बेफोरो माने बुंनो थाङोबा जों खाना फोथायनायखौनो होनजायो आरो बेफोरखौ आरो औ आरो मोनसे दङ जोंहा माने आ बेथ' माने खान्थियानो हमना ला आरो माने जों बेखौ मोजांनि थाखाय बुंनाय आरो जेब्ला जों मालाबा मा खालामो मोनायावहा माने खोमसियाव हराव आरो खोमसियाव जों आसिगुुरखौ हानो मोना होननानै बुङो। नङा होमबा औ बे आसिगुरखौ हायोबा जोंहा माने गाज्रि होनना बुङो आरोना माने दोनैसिमबो जेबो एभिडेन्स बा बेबायदि बिजिरनाय गैयाजे बे गाज्रि होननानै आरोना नै बन गाज्रि जायो इदि होनना बुङो आरो नोंथां नाथाय बियो मानि थाखाय आंनि मथेबा आरोना जों साननाय मानि थाखाय हानो होआ जों खोमसियाव नालाय आसिगुरखौ हानानै जों जाना मानला गारगोन ना। गारनानै औ जों मालाबा ओंखाम जानायाव बावनो थोरसिफ्रावनो गोलैलाबायलाबायगोन बेखौनो जा जाफ्लांगोन बेफोरनि थाखायसो आरोना औ खोमसिनालाय औ। बेफोरनि थाखाय होनना सानो आरो आङो ओमफ्राय आरो बेबायदिनो मोनसे फोथायनाय हमना ला। बेखौ खोमसि फोथायनायखौनो होनजागोन नोंथां। ओ जै नाथाय गासिबो मानिला। आथिखालावहा बेफोरखौ मानिया माखासे सुबुंफ्रा मानियो जानो हागौ नाथाय जोंथ' मानिया आरो बे ओ हमना ला ओ मोनसे नोंथाङा बायजोआव ओंखारलांदों लामायाव गारि सालायलांदों नोंथाङा। गारि मथरफोर बा साइकेलफोर सालायलांदों। अब्ला मालाबा मा जायो मावजिया बारस'ना होयो नङा होमबा।
नंगौ।
औ औ मावजि बारस'नो हागोन मावजि गोसोमबाथ' आरो बांसिन सोखियो आरोना बे ओ गिथावना माने गाबखौ लानानैनो ए आंहा दिनै खैफोद जागोन आरोना। नाथाय बिनि मानि थाखाय माने मा खालामो बेयाव बा बुबाबो मानिया बे थाबथानांगौ आरो दसे समाव बे जादों अब्लानिया मा सानो दसे सम थाबथाना थांबासो जोंहा बे खैफोद जेबो जानाय नङा होनना सानो आरो जुदि बारस'ना थांबा जोंहा खैफोद जागोन होनना सानो आरो नाथाय बेनि गुबै जाहोना
बे फोरनि औ दे बुं दे बुंग्रो दे औ।
जाहोना ओरैबायादि दा नोंथां। मानो जों बारस'नो होआ होनब मानिया ओ मावजिजों माजि जेब्ला बारस'यावहा मावाजि फिसाफोर थाफायो बिनि फिसाफोर बे फिसाफोरा फैनानै बे दसे सम थायो उनावसो बारस' होयो आरो ना बिमानि उनावसो थाङो नालाय। मावजि फिसाया बेयावनो बारस' खालामनानै नोंथांजों सौदावनो हागौ आरोना बिदि। थैलाबायनो हागौ मावजिया बेखायसो आरोना बियो बेखायसो बार'स' होनोबा बेखायनो दसे सम थ सनायनि उनावसो बारलांनो होयो आरो ना।
औ दा बेथ' मोजां नङा होमबा नोंथां मानो होनबा बै दे दे जाहाथे मावजिनि फिसाया आघाद मोना।
औ आघत मोना औ।
औ बे मोनसे मोजां ओ साननायनि गेजेरजों सोलिनो हानाय मोनसे मोजां साननानै लाजायो। आरो बे समाव आं मोनसे जोबथा बुंबावनो। नङा होमबा नोंथाङा जोंहा समाबो जाबायानो थेवब्लाबो आं एसे नैबेखौ बै माबा। एसे रायज्लायजाबावगौमोन एगार'सिम। दोनोब्ला दोनजाबाय दे
औ दे दे